हेलौ हेलौ हेलौ
हेलौ
हेलौ नोंथां
औ खोनादों
अ
औ
नोंथाङा मा खालामबाय दं नालाय
आं दा ओरैनो दंथयो नोंथां
अ दायो जोंङो मानि सायाव सावरायगोन नोंथां
अ जोंङो बिदिनो मबाइलनि बाहायनायनि सायाव सावराय नागिरदों आरो नोंथां
आदसा मबाइेलनि सायाव आरो ना
औ-औ
नोंथांङानो एसे फोरमायना खोमा जेनेबा मबाइलफोरखौ मायाव बाहायो जेनेबा मानो थाखाय लायो बेफोरनि सोमोन्दै
औ जागोन दे नोंथां जोंङो जोंङो मबाइलखौ जोंङो दाबसे जायगायाव जोंङो थांहैनो हाया जेनेबा जोंङो बेफोर जायगायाव जोंङो खबरफोर हरनो एबा जोंङो खौरांफोर मोननो थाखाय जोंङो फनखौ लायो एबा जोङो फनखौ बायदिसिना निउसफोर नायनो एबा बायदि बायदि खामानिखौ जोङो बाहायनो थाखाय फनखौ लायो आरो दानि जुगाव इन्टारनेट जुग जोंहा दा इन्टारनेटआव माने जोङो गोबां बिदिनो बायदिसिना खामानिफोराव माने फैनाय मबाइलजों माने सहाय जाबाय बिदिनो मोजां मोजां बायदिसिना जोङो खामानिफोर जेनेबा स्कुल एदमिसन बायदि फोरखौ जोङो मबाइलावनो हाजोबसै दाना बानायनो रोङोबा आरो बिदिनो जोंनिया बायदिसिना वाटसापफोर होन दा जे फेसबुक फोर होन जेनेबा जोङो अबावबाफोर दाबसे जायगायाव जुदि फट'फोर फाथायहरनांगौ एबा इमेजफोर बायदिसिना नोङो जुदि माबाफोर डकुमेन्टस बावलांबाय बायोबा जेनेबा नों अफिसाव थानाय समाव नोङो न'निफ्राय माने फाथायहरनो हायो बिदिनो
औ
बायसान्स गोनांथि समाव आरो जों मबाइलजों बायदिसिना फैसाबो फाथायहरनो हाबाय दानिया गुगोल पे फनपे बाहायनानै बिदिनो फैसा थाखाफोरखौ माने जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो बारस्लायहरनो हाग्रा जाबाय बिदिनो गोबां सुबिदा जादों जोंनिया मबाइल फैनायनिफ्राय दा दा जों दा जों मबाइलखौ माने बाहायनो रोङियावसो माने मबाइला जोंनि थाखाय गाज्रि जादों आरो मबाइलखौ बाहायनो रोङोब्ला मबाइला जोबोद खामानियाव होदों बिदिनो जायफोर सुबुंफ्रा मबाइलखौ बाहायनो रोङाखै बे बिदिनो फाल्थु जादों बिदिनो गावनि टाइमखौ बर्बाद खालामना लादों टाइम ग टाइम बिराद जाहैनांगौ बे मबाइलखौ बाहायनो रोङाबा बिदि सानसे सानसे गाहाम रिल्स बायदिसिना नायनानै थायोबा एबा गेम गेलेनानै थायोबा सानसे सानसे समाबो थोनाय नङा दिनानो फात्ता मोना माने माला माला दिन था थांजोबो मबाइलखौ माने बाहायनो रोङा बाथाय दिना माने बिदिनो बिराद गुसुं जानाय बायदि मोनो बिदिनो दैलि नायबाय थाबाय सुबुंफ्रा माने बिदिनो हुदा जालाङो मबाइलखौबो माने बांद्राय नायजा जाया बिदिनो एक घन्टा दुइ घन्टासो सम होनांगौ बांद्रायबा एदिक्ट जालाङो थानो हाया जालाङो आरो बै उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बांसिन एदिक जानो नागिरो दानि दिनाव बांसिनानो गोदो गोदोनि दिनावथ' बिदि मबाइलफोरखौनो दांनो मोनामोन दानिया जोनोम जानाय लोगो लोगोनो मबाइलखौनो दांनो मोनखायो बिनि मबाइल मोनबाथाय माने गाब्लाबो माने सिरि थाखायो दानि गथ'फ्रा उन्दैनिफ्रायनो जाना उन्दैनिफ्रायनो माने मबाइल गोरों जाबोखायो
औ
आरो दानि गथ'फ्रा माने बांसिनानो माने गेम गेलेयो आरो बिदिनो बायदिसिना फुथुलाफोर नायो बायदि बायदि बि नायनानै मोजां मोनो बेफोरखौ माने गथ'फ्रा एफा उन्दै समाव नायनाया मोजां जायाखैमोन आरो बिदिनो लासै लासै बिसोरो लेखा फरा ए बि सि डि रोंनाय समावनो बिसोर लेखा फरा फरायनाय समाव बिसोरो बिदिनो मबाइलखौसो नायबाय थायोबा बिदिनो बिमा बिफानि खोथा मानिया जासिगोन
बिदिनो ओमफ्राय मबाइलखौल' बिबाय थायो बिदिनो ओमफ्राय नेट मोनाब्लाथाय दायो जासिगोन बिदिनो माने अख्रा जालाङासै आरो गथ'फ्रा दानिया बिदिनो खाथि खालाफ्राव गोबां नुबाय आंङो बिदिनो गथ'फ्रा गोबां मबाइल होदावनोवा होदों गथ'फ्रा गाज्रि जालांनो हमदों आरो बिदिनो मबाइल नङाबानो बिदिनो स्कुलावबो थांङा माबायावबो थांङा जालायबाय मबाइलखौ माने दसेबाबो नांथारगौ आरो माने दा गोबां समयसा जाबाय माने मबाइल नि थाखायनो माने गथ'नायफोरखौ मबाइल होदावनानै माने गाज्रि जाबाय आरो माने मबाइल बिदि होदाव नांङामोन आरो उन्द उन्दै गथ'फोरनो दा जोंङो मबाइलखौ गोबां बिदिनो मोजां मोजां खामानियाव बाहायनो हायो जोंङो बिदिनो जों निउसफोर नायनाय ससियेल मिडियाफ्रावथ' जोंङो दा गोबां खौरांफोर मोनथिनो हायो बिदिनो अबावाबाफोर माबाफोर जाबाय बायदोंबा बांजोंफोर माव दोंबा एबा बार हुंखाफोर जादोंबा अबेबाफोर दावराव दावसि जादोंबा जोङो निउस नायनानै जोंङो मिथिनो हायो गोजान जायगानिफ्राय जोङो आरो गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय गुबुन गुबुन हादराव जुदि मानिबा दावहाफोर जायोबा जोंङो नायनो हायो एबा नु मोनथियो आरो गिदिर गिदिर खैफोदफोर जायोब्लाबो जोङो मोनथियो जोंङो बेफोर मबाइलाव मानो जोो निउसफ्राव नायनानै एबा जोंङो ससियेल मिडियाफ्राव बायदिफ्राव जोंङो थांनानै नायनो हायो जोंङो नुयो दा होमबा नोंथाङाबो दसे सान्दिसे सम फोरमायनो हागोन नामा
उम
जेनेबा आरो नोंथांनाव आं फंसे खोथा सोंबावनो सानदों आरोना जेनेबा बे फरायफुनाय गथ'फ्रा जेनेबा स्टुडेन्ट लाइफआव आरोना मबाइलखौ सालायनाया जेने मोजां जागोन जाया जेनेबा बिनिबोसे सोमोन्दो
औ-औ-औ जागोन दे नोंथां बिदिनो बे माने बिसोर फरायफुबाय थानाय समाव माने मबाइलखौ बिसोरो आा आंनिबा लायैआ हाबसिन जागोन आरो ना मानो होनोब्ला माने बिदिनो मबलखौ नाय माने बिसोरो मबाइल जों माने बिदिनो बायदिसिना एन्सार कुइसन नागिरनानै लागोन बायदि खालामो आरोना बिसोरो खिन्थु माने जोङो मबाइलखौ बाहायबाय थाबाथ' नागिरना बे नना खामानियासो जायो माने जोंना आरामसिनाव थांबाथाय माने जोंनिया ब्रेना माने एसे खामानि होनो नागिरा माने एसे जोंना जोंनि एसेबां खस्थ'आव दोनगोन जोंखौ जों माने एसेबांनो माने जोंना बेना खारा जागोन आरो जों थाबसिन रोंगोन बायदि बायदि जेरै जोंङो जेरै जोंङो केलकुलेटारखौ बाहायालासिनो जोंङो केलकुलेटार बेनि अनगायै जोंङो हिसाब खगाजों जि हायोबा लिरनानै बेना हिसाब खिथाब खालामनानै जोंना स्पिड जागोन थिग बिदिनो जोंङो केलकुलेटार खालामबा जोनिया हिसाबा थाब ओंखारोन आरो खिन्थु जोंनि फरिखाायावथ' ककुलेटार लाङोमोनाना होनना माने प्रब्लेमा बेनो आरो दा जोंङो गावनो नाजाथारोबा माने मबाइलखौ नांथ'लाया आरो बिदि एन्सारखौ कुइसनफ्रा माने लेखायावनो थागैोबखायो जों माने मोजांङै फरायबा लेखा फ्रावनो मोनजोबखायो आरो बायसान्स बे एसे क्लास गिदिरफोरनिया जेनेबा बायदिसिना प्रजेक्ट एसाइनमेन्ट बायदि बायदिफ्राव माने नांगौ जायो बेफोरखौल बाहायनो हायो दा बे उन्दै गथ'फ्रा माने दिखौ माने बाहायदावबाथाय गाज्रि जालाङो लासैनो बिदिनो माने मबाइलनि सायावल' सोनारग्रा जायो आरो
औ
औथां ओमफ्राय बिदिनो गथ' उन्दै उन्दैफ्रा माने बिदि मबाइलखौ माने दानिया स्कुलावनो लांफानो हमग्रा जाबाय बिदिनो बायदिसिना लिरना हर दों मानो हदों होननानै सिगांनि समावथ' बिदि जादोंमोन ना मबाइल लांनायनाय
औ
ओं दाबो माने बिदिनो लांग्रा जाबाय दामा सोरबा सोरबा बिदिनो लांखुमायो आरो लांखुमाना बिदिनो मबाइलफोर नायहैबाय थायो दानिया माने मबाइलखौ बाहायनानै गोबां गाज्रि जाबाय बुरजा जाजोब बे माने आरो सोरबा सासेखौ नुनानै सोरबा सासेयाबो सोलोंसिगोन बिदिनो सोलोंनानै माने बिदिनो गथ' उन्दै उन्दैफ्रा माने बिदिनो सोलोंजोबबाय आरो मबाइल लांनो मोनो होननानै उन्दै फ्राबो दाना मबाइल बिलाग्रा जाबाय दैलिक माने बिमा बिफाखौ दावराव खालाम सै बिदिनो मबाइल नांगौ मागौ होननानै मबाइलाबोथ' एसे दामि जायो नालाय नोंथां
औ
आं एसे बाबोथ'
औ जेनेबा आरो नोंथां मबाइलखौ जेनेबा माबादि सालायोबा माबादि लायो बा साबसिन जागोन बेनिबो एसे फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा स्टुडेन्ट लाइफआव दानि दानि जुगावथ' गासिबो स्टुदेन्ट फ्रा मबाइल लाजोबोआनो होनजायो ना फ्रायानो जेनेबा बैसोरो आरो ना मबाइलखौ लायो बा माबादि बाहायोबा जेनेबा माबादि सालायोबा साबसिन जागोन बिदिनि सोमोन्दैबो एसे फोरमायनो हागोन नामा
हागोन दे नोंथां बिदिनो बिसोर मबाइलखौ माबा बिदिनो गोबाव सम बाहायालासिनो बिदिनो एक घन्टा दुइ घन्टाफोर बाहायनानै दलद दोनबा जेबो प्रब्लेम जाया ओ मबाइलखौ आरो बे एक घन्टा दुइ घन्टाफ्राव बिसोरो नांगौ खामानिफोरखौ नायनानै लानो हायो बेबो जोङो मबाइल बिदिनो दिनाव बिदिनो जोङो माने एक घन्टा दुइ घन्टाफोर नायनांगौ आरो मबेलखौ बारा नायनाङा बांद्राय नायबा माने गाज्रि जालाङो आरो आरो जोङो खामानियावसो बाहायखानांगौ मबाइलफ्राव बिदिनो आबजा आबजा टाइम पास खालामनायाव नायोब्ला जोंहा टाइम पास खालामनाय समावसो नायनांगौ माने बिदिनो जोंहा दा फरायना लिरनानै जोबखांनाय मानसिफोरनो दा न'फ्राव ओरैनो थानाय इदिनो एबा दखानफोर होनाय बायदिफ्राव माने ओरैनो थानाय जायोना बेफोराव माने मबाइल नायनानै टाइम पास खालामनो हायो आरो ओरै सतमारबो नेनाय जाबाय बायदि बायदि आरो बिदिनो सोरबाफोर खामानिफोर मावहैनाय जेरै सिकिउरिटि गार्ड आरो सोरबाफोर गभमेन्ट जबफोर मोननायफोरा माने मबाइलजोंनो थानांगौ जायो माबा दिनानै थाङा थाङा जायोना बिसोरनि थाखाय जोबोद मोजां आरो मबाइला दा बिसोरो मबाइल नायाबा ओमफ्राय माने दिना माला मा थाङो फाथ्था मोना दा बिसोरना लाइफ सेटेल जाखाबाय नालाय बिसोरना टेनसन गैया आरो मबाइलफोर नायबाय थानो हायो दा लाइफ सेटाइल जाथ'यै समाव नायब्ला माने बिदिनो माने गोदाव सोरावबो जानो हागौ बिनि थाखाय माने मोजां नङा आरो उन्दै समाव
औ
औ दा होमबा नोंथां ओ मबाइलनि बाहायनाया जोंनिया बिदिनो दा गारजि जालांनो हमबाय आरो ना नोंथां दा नोंसिनि गामिथिं माबायदि जानानै दं नोंथां बे मबाइलनि बाहायनायफ्रा
जोंनिखैथ' दाथ' मबाइलखौ फ्रायानो गासिबो लाजोबानो होनजायो माने ओरैबादि माने फरायनायावथ' बारा इसेबां बाहाया मबाइलफोरखौ माने बिदिनो गेम गेलेनाय बिदिनो दानि जुगावथ' गथ' गथ' मानसिफ्रा माने रियेल स बानायलाबायनाय बिदिनो माबा बायदिसिना बिदिनो बिभिअ बानलाबायना आगारलाबायनाय बिदि बानायसैयो आरो माने फरायनाय बिदि बेलाफ्रावथ' बारा मबेलखौ बाहाया आरोना
अ
आरो फ्रायानो बांसिनानो दाना मबेइलखौनो लाफ्राम जोबो माने गथ' गथ' गथ' उन्दै उन्दैनिफ्रायनो माने जोंनि सिगाङाव समावथ' सिगांनिफ्राय जों मबेइलखौनो लायामोन आरोना माने बिदिनो कलेज फरायनाय समफ्राबो मबेइलफोरखौनो लायामोन आरोना
औ
माने दाथ' गथ' गथ'फ्रानो माने बिदिनो इमि हाइ फ्राव मोननायफ्रानो मबाइल लाजोबसै आरोना नोंथां
औ
बेबादि जाबाय आरोना माथो होनबावनो आरो
औ नंगौ नोंथां
नोंथां जोंना आरो समाबो जाबायमोन
औ नोंथां दे
दे नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय थाबाय दे होमबा नोंथां